हेलौ ओ दे हेल' नोंथां दे मोजाङानो दङ ना?
औ आं मोजाङै दङ नोंथां।
अ ओनिफ्राय ओ आंबो मोजाङानो दोन नोंथां दे बर्थ'मान मा खबर?
औ औ आंथ' नै दायो जानानै साननि ओंखामखौ जानानै। जेनेबा आङो सायख्लुम बिफां सायाव जिरायनानै दङ आरो ना नोंथां।
अ अ अ अ ओमफ्राय बोथोरफोरा?
बोथोरफ्रा थ' आरो बिदिनोसै सान्दुं दुंलाय अखा हालाय। दालाय दैज्लां बोथोर नङा होनोमबा नोंथां?
उम उम उम उम जोंनिथिंबो एखे बिदिनो।
औ औ नोंथाङा जाबाय नामा? जा
ओ जाखांबाय ओ नोंथां ओ जाखांबाय ओ। दे अब्ला नोंथांजों कल खालामनानै आङो कल खालामनायनि जाहोना बेनो मा होनो मोनसे बिसय लानानै नोंथांदों आं सावरायनो सानबाय आरो बे समाव नोंथाङा दसेबावबो सम होनो हागोन गोन नामा
हागोन नोंथां हागोन।
अ अब्ला बिसाया बेनो जाबाय दे मा होनो मोनसे फिथाइ सामथाइ जानायनि सायाव फुइथ्स बे फ्र्रिइ्स जानायनि सायाव जोङो फ्रुइसखौ मानो जानांगौ आरो बिनि सायाव गुसुङै जोङो सावरायनो अब्ला नोंथाङा फ्रिथि जार ना मोजां मोन ना मोना
मोनो मोनथा नोंथां मोननो मोनो फिथाइ सामथाइ बिराद मोजां मोनो आंबो अ अ।
आंबो जायो। बहुद जायो मानो होनबा दाथ' बेबायदि जोंनिया गामि जाय गामि जायगा नालाय गामि जायगायाव गोबां बेबायदि फिथाइ सामथाइ थायो जों जानो हायो। अब्ला बे समाव नोंथाङा फंनैसो होनो हागोन नामा पुलिस जानायनि माखासे
औ औ औ हागोन नोंथां हागोन हागोन
देलाय नोंथां दे
बिदिब्ला आङो जागायोनोसै नोंथां
उम उम
औ जोंहाथ' गोबां रोखोमनि जेनेबा बिफां लाइफांफोर दङ बे बिफां लाइफांफोरानो जोंहा गोबां रोखोमनि फिथ सामथाय होयो नङा होमबा नों
अ नोंथां ओ नंगौ
जेनेबा जोंहा गोरलैयैनो मोननायफोरा जाहैबाय थाइजौ खान्थाल दाथ' थाइजौ खान्थालाखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मोननो हायो इजियैनो गोरलैयैनो जोंहा थाइजौ खान्थाल लोङोब्ला जोंहा न'खरावहाय न'खरनि बिफां होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा न'आवहाय दंफां जेनेबा थ थाइजौ बिफां फांसे एबा खान्थाल गोबां फांसेया थाथारोन ना जोंनि न'खरावहाय गामि गामि आरो बेजों लोगोसेनो थालिर बिफांबो थाथारगोन आरो ना थालिर बिफांफोराबो जेनेबा जोंहा आरो बेजों लोगोसेनो थाबावबाय जाम्बुरा फिथाइ होननाय आरो बेजोंनो लिसु बेजोंनो आरो गोबां रोखोमनि मा होनो खामग्रमग्रा आरो बेजोंनो औ आरो बेजोंनो लुथिख थाबाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि दानि ओ नैबे दैज्लां बोथोराव मोननो हायो आरो ना नोंथां जोंहा फोरफोरखौ जानायनि गोबां रोखोम देहायावहाय मोजां जेनेबा भिटामिनफोर होयो बेफोरबायदि फिथाइफ्रा जेनेबा आफपेल जायो। बो जोंहा आफपेल जायोब्ला जोंहा बेबायदिनो ए भिटामिनफोर मोननो हायो। जामबुराफोर जायोब्ला जोंहा सि भिटामिनफोर मोननो हायो स्किनफोरखौहाय साफा खालामो। थैफोरखौ साफा खालामो बेबायदिनो जोंहा आमगुरफोर दङ। बेफोरखौबो जोङो जेनेबा न'खराव गैयाब्लाबो जोङो बाजारावहाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा दा एथ नुनो मोन्दों आरो जोंहा दड्रागन फिथाइफोर गायनाय दाउ फिथाइफोरखौबो जोङो दायो। बिराद मोजां आर ना दागम फिथाइफोरबो दागम फिथाइआ देहानि थाखायहाय बेफोरो जोङो थै साफा खालामा होयो थै बारायहैयो आरो बेबायदिनो माखासे देहानि मेजेम जानायफोरखौहाय खम खालामाव सापर्ट खालामो आरोना बेबायदिनो फिट थानो थाखाय देहाखौहाय बेबायदिनो आरोबावरायनाय दलाय जोङो थालिर फिथाइफोर जेनेबा थालिर फिथाइफोराबो जोंहा उदैनि थाखाय बिराद मोजां जायो। मानो होनोमब्ला जेनेबा गेस्टि्रिकफोर खारनायफोराव बिराद मोजां बेबायदिनो आरो बेबायदिनो जोंहा गेस्टिक खारग राबावला मुदुफुल नोंथ' बुजिना बुजाखै आाइ मुदुफोरखौ जोंजों आलदा आलदा जानो हागौ जोंहा बेवहाय मुदु फनायखौहाय जोंहा जेनेबा बिलाइबो जानो हायो ओ औ बिबारबो जानो हायो आरो फिथाइखौबो जानो हायो आरो ना नोंथां
ओ बे मोननै जादनि दङ नालाय बेनिखायनो बिबारबो जानो हायो फिथाइबो जानो हायो फिथाइआ जोंहा बियो बिफाङावनो बिफाङा दालाय गैया बेहा दडाइरेक्ट बांद्राय गोजौ गोजौ गोजौआ जेनेबा बियो आथा आथा आथा दङ आरोना बे फिथाइयावहाय बे फिथाइखौ जायोब्ला जोंहा ओ ओ जेनेबा साब उदैनि माखासे गेस फोर गेसफोरखौ गेस जानाय एबा माबा मोनसे ओ हांखौहायबो गाज्रि जानायफोरखौहाय साफा खालामो आरोना बे फि फिथाया जायोब्ला बेफोरखौहाय देहानि थाखाय बिराद मोजां आरो बेबो आरो बेबायदिनो जोंहा नालेंखर फिथाइ नारेंखर फिथाइफ्राबोथ' दा गोलोम बोथोराव बिराद मोजां हाइ प्रेसारफोर गोनांफोरनि थाखाय नालेंखल फिथाइखौ जोङो जेनेबा नुनो मोनो न'खर न'खर जेनेबा बिराद मोजां ओ भिटामिन बुस्थु बेबो जेनेबा जोङो बेखौहाय ओ ओ मोदोमखौबो जानो हायो बिदैखौबो लोंनो हायो आरो ना नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा लुथुखु दङ लुथुखुखौबो दा दानि बे दानि सिजोनावनो बे बोथोरावनो मोनो जों जोंहाबो दङ लुथुखु जायो आंबो सम सम बांद्रायथ' जानाय जायाखै आङो गोखै होननानै जानाय जाथ'वाखै खिन्थु आं खान्थालखौ बिराद मोजां मोनो आरोना नोंथां खान्थाल फिथाइखौ आङो बिराद जायो आरोना दाथ' खान्थाल फिथाइ मोननाय सम आङो बिराद जायो गोथांबो जायो गोमोमबो जायो आरोना खान्थाल फिथाइखौ जायोब्ला जोंहा बिराद भिटामिन दङ बे खान्थाल फिथाइआ गोदै बुस्थु मोनोब्ला बिराद मोजां जायो आरो बेबायदिनो जोंहा इण्डियानि माबा फेभराइट माबा मोनसे मा होनो कालसारेल फिथाइ होनोब्लाथ' थाइजौआनो जाहैबाय जोंहा जेनेबा थाइजौखौ जोङो जायो इण्डियानि मोनसे माबा फ्रुट फिथाइयो जोङो थाइजौ आर ना थाइजौखौबो बिराद मोजां मोनो आं जानो बेबायदिनो जोंहा ओ गोबां रोखोमनि फिथाइफोर थायो आरोना बै ग्रि फिथाय ओ बेबायदिनो सनथ्रा फिथाय सनथ्रा फिथायफोर खौथ' जोंहा मिथिखागौ नोंथां बिसिबां मोजां देहानि थाखाय नोंथाङा मोजाङैनो मिथिखागौ बेदिनो जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइफोर मोननो हायो आरो ना बेबायदिनो आङो नोंथाङा दायो आंनो ओ ससेब्लाबो दानिया नोंथांनो आङो बे समखौ हगारनानै होबाय नोंथाङा आंनो माखासे फिथाइफोर जायोब्ला माबायदि देहायाव सापर्ट मोनो बोलो मोनो आरो देहाखौ माबायदि साफा खालामो बेनि सोमोन्दै एसे बिजनानै होनो हा हागोन नामा नोंथाङा
ओ दे हागोन दे नोंथां आंहाबो इमान मा होनो गोथौ बेबायदि रोंगौथि थिबो गैया अब्लाबो नोंनिफ्रायबो आं मोननायखाय आंबो आं बु बुजिनायखौ फंनैसो आं नोंथांजों सावरायनो होना सानबाय
औ औ नोंथां
थारैनो मानो होनबा जोङो गासै भिटामिनखौनो जोङो मा होनो जोंनि खामदों जोंनि मैगङाव मोननो हाजोबा नाथाय माखासे जोंनि देहानि नांगौ बेबायाददि निउट्रिसन भिटामिन फोरा मा होनो फिथाइ साम फिथायावबो माने एभेलेबेल दोङो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नगौ।
नोंथा होनलांबाय बेफोर फिथाइफोराव गासैबो मोनसे मोनसे बेबायदिनो जोंनि देहाखौ मा होनो थांना थासान्दि गोग्गोम देहा खालामनो हानाय बेबायदि बोलोब
भिटामिन दङ
भिटामिनफोर दोङो नोंथाङा बावैसो होनलांबाय ड्रेगन फ्रुइटस बेयावथ' गोबां बेबायदि रितस आइरन नंगौना नङा बहुद बेबायदि आइरननि मत्राया बारा जायफोरा बेबायाददि एनिमिया जाबाय थायो थै मा होनो खम जाबाय थायो बेफोरो माने बेफोरफोरखौ जाबा माने थैया माने बहुद आयरना बारिबाय थायो मानसिनि देहायाव।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो दाथ' मानो होनबा दाथ' गोलोम बोथोर हिसाब बै मा होनो गोबां बेबायदि फिथाइ सामथाइ एभेलेबेल मा होनो आनारस दोङो जोंनि गामिफोरावथ' माने बे दा एभेलेबेल ओरैनो मालायनियाव गोरलैयै मालायनि न'आव थांनाबो जोङो मोनजानो हायो होमबा थाइजौ, खान्थाल, आनारस, लेटुखु बेफोरो बहुद मोजां आरो जोंनि देहानि थाखाय
औ औ नंगौ नंगौ।
आरो दिनै आरो बेबायदि माखासे फिथाइबो दोङो मा होनो बुहुत बेबायदि हाइ वाट थार माने दै गोनां बेबायदि फिथाइफोरबो दोङो। जेरै थाइबें आरो मा होनो वाटार मिलन।
औ औ नंगौ नंगौ नोथां।
मानसिया गरमा बहुद बेबायदि ससे थाबायबानो दसे खामानि मावबानो दिहाइद्रेसन जायो लामा दब्राफोराव अब्ला बै समाव मानसिनि देहायाव मा होनो मेंनाय फैयो बेबायदिनो दै गाङो अब्ला बै समाव दसे बाबो मानसिखौ मा होनो बेबायदि मेंनाय गांनाय फोरनिफ्राय माने मानसिखौ रिलिफ होनो हायो जुदि जोङो वाटार मिलनफोर खौ जुदि जोङो जायोबा आरो बेबादि थाइबेंफोरफोरखौ जायोबा जोंनि देहायाव नांगौ माखासे दैफोरखौबो माने बेफोर फिथाइ सामथाइफ्रा सुफुङो।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदि मा होनो मुथुुबुल फिथाइ नोंथाङा होनलांबाय बेथ' आरो जोंनि थाखाय बुहुद मोजां मोदोफुल फिथाइया
औ औ औ नंगौ नंगौ।
जुदि जोङो हायोबा गोमोन फिथाइखौ जोङो उदै खालियाव जानाया जोङो बुहुत साबसिन मानो होनबा जोंनि उदैखौ माने बुहुद साफा खालामनो हायो मोदुफुल फिथाइया। बेबायदि गेस्ट्रिकफोर दं
औ औ औ
मा होनो जोंनि माबाफोरा मा होनो बेबायदिनो स्टुलफोरा माने क्लियारलि बाहेर जाया
औ औ।
बे समाव जोंखौ मा खालामनो हायो मोदुफुल फिथाइ गोमोन जाबा जोंनि उदैया बहुत साफ फा जायो आरो थान्दाबो जायो।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो बेबायदिनो जोङो फिथाइ सामथाइखो जा हायोबा जोङो बजारफोराव मोननाय फिथाइ सामथाइनिख्रुइ जोङो माने गावबा गाव न'आवनो जि सिजोनाव जि फि थाइ मोनजायो बे सि फिथाइफोरखो सिजोनाव मोनजानाय बायदि जोङो गायना लानो हाबा मोजां।
औ औ नंगौ
मानो होमबा जोङो बजाराव जिफोर माखासे फिथाइ सामथाइ मोनो बेफोर माने गासिबो नङा बांसिन फिथाइयानो बाहेरनिफ्राय गोजान बेबादि स्टेटनिफ्राय फैयो।
औ औ औ
दा बेफोर फिथाइफोरा मा होनो बै जेब्ला गोजान जायगानिफ्राय लाबोयो बै समाव बिसोरखौ माने गोमोन अबस थायाव खानाय जाया। बेफोरखौ मा होनो गोथां अबस्थायाव खानाय जायो आरो गोबां गोबां बेबायदि मेडिसिनफोर होनानै माने लाबोनाय जायो आरो जेब्ला बजारफोराव मार्केटफोराव बेखौ सेल खालामनाय जायो अब्ला मोनसे गोमोन महराव जोङो मोननाय जायो। नाथाय जोङो गामियाव मोननाय बेबायदि फिथाइफोरा जोंनि देहानि थाखाय बांसिन मुलाम्फा गोनां आरो मा होनो बोलो होनो हाग्रा फिथाइ होननानै आं सानो मानो होनबा सिजोन बाय सिजोन माने दंफाङावनो मोननाय बेबायदि फिथाइखौ जोङो गामियाव थाबा एबा गामियाव नङाबाबो गाव गावनि न'आव गायना लाबा जोङो मोनजानो हायो।
औ भिटामिन मोनसिगोन आरो ना बेफोरखौ जायोब्ला नोंथां।
ओ जोङो बेबायदि फिथाइफोर
सालानिफ्रायहाय लकेला थावसिन जागोन भिटामिन होसिनगोन आरो ना?
ओ लकेलनिया बांसिन भिटामिन होसिगोन मानो होनबा दायो जोङो बजारफोराव गोबां बेबायदि थारिफोर बायना जायो नाथाय जोंनि दिनैनि दिनावथ' थालिरखौ माबायदि फोमोनो नुग्रा नङा मानसिफोरा गोबां बेबायदि मेडिसिन फोर होनानै फोमोनो बेफोर थालिर बायनानै जानायनिख्रुय जोङो मा न'आव बेबायदिनो थालिर दंफां फांब्रै फांबा फोर गायबा जोंनि थाखाय बहुत मोजां।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बहुत मोजां आरो आनारसफोरफोरखौबो जों बाजाराव मोनो नाथाय बजाराव फाननाय आनारसाबबो बेबायदि कारपेट होनानै गेसजों बेखौ फोमोननाय जायो।
औ औ औ
दिनै बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ जोङो नंगौ बायनानै जाबा जोङो गोदै मोनजायो मोननाय बाय दि मोनजायो नाथाय बे फिथाइया मा नेचारेलि मोननाय बेबायदि फिथाइ नङा आरो नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ
ओं अब्ला नोंथांजों सावरायना बुहुत मोजां मोनबाय आरो समाबो जोंहा जाफायायनाा नोंथां आरो उननि सम फोराव जोङो सावरायबावगोन आरो नोंथांनिफ्रायबो बेबायदि फिथाइनि बागै आङो मि थियि बेबायदि माबाफोरफोरखौ अबिगथाफोरफोरखौ परामर्स मोननो हानायखाय नोंथांखौ साबायखर थाबाय।
औ आंनिफ्रायबो नोंथांसिम आं गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथाङा दि आंनो मोजाङैनो गोरलैयैनो बुजिनो हानाय गियानखौ लाबोनानै फिथाइनि बागै मा जाब्ला माबोरै बु फिथाइखौ जायोब्ला माबायदि भिटामिन मोनो बेखौ आंनो मोजाङै मोजां बिजिनानै गोरलैयैनो सोनानै होबाय आरो ना आं खरआवहाय बिदिब्ला नोंथां जोङो दाथ' टाइमा जाबाय समाज सफैबाय जोङो दोन्थ'सिगोन नोंथां
औ दे नोंथां दे दे दे दे दे